हेलौ खोनादों ना औ खोनादोंना
खोनादों नोंथां औ खोना
अ होनब्ला जों रायलायनायखौ औ खोनादों ना खोनागासिनो दंना
औ होमब्ला जों रायलायनायखौ जा-जागायनोसै ना
औ आं बुंग्रो-बुंग्रोनसै होमबा
औ नोंथां बुंलाय
औ जोङो होमब्ला बिफां लाइफांनि सायावहाय रायलायनसै ने
खोना गा सिनो हेलौ खोनागासिनोना नोंथाङा हे-लौ थाङा खोनागासिनो ना हेलौ